औ खोनादों ना
औ खोनादों
अ मा खालामगासिनो सिनो दायो
दं मबाइलाव बिजिथ'
औ औ
नोंथां नोंथांनाव माबा जानायनि बागै दे रायज्लायनो हागोन दा
औ दे रायलायजायो
नोंथाङा मा ओंख्रि जाना मोजां मोनो
आंथ' ओंख्रि होनोब्ला जोङो ओ बांसिन ओ खारै आरो रुनानै जानायखौ आं बांसिन मोजां मोनो जेरै खारैजों होनबा जोङो आङो अनला खारै आरो लोगोसे बिथिं सबायजों दाउजों ओ ओमफाय ओ रुनानै जोङो ओ ला लाफाफोरखौ लाफाखौ मोजां मोनो जानो रुनानै बेफोरखौ आं साबसिन मोनो आरो जानो अनलाखौ जोङो ओ अनला अनलाखो संनायनि आदबा ओरै जाबाय गिबियावनो जोङो ओ आलुवा माइरंखौ सोमनानै लाबाय सोमनानै गुरै खालामनानै लाबाय बिनि उनावहाय जोङो ओ दिंखि एबा ओ उवालाव जोङो देनो हायो बा आथिखालाव जोङो ओ मि ग्रेन्डार मिसि ओम बाहायनायखौबो नुनो मोनो बेयाव दे- देना लाखांनायनि उनाव जोङो ओ दैखौ फुदुंबाय गोदौ खालाम ओ बानलु संख्रि होनानै दैखौ गुदुं खालामबाय खालामनानै ओमफ्राय खायफाया ओ बै अन गुन अन गुनदै बेखौ ओ डाइरेक्टनो दै गोदौनायाव थोंजों गारनानैबो होयो आया ओ दैजों गुलायनानैबो होयो ओमफ्राय बेबायदिनो गोदौ ओ आरो गुबुन फारसेथिं जुदि जोङो दाउ बेदरफोर बा नाफोर होयोब्ला जों नांगौबायायदि संख्रि बानलु होनानै एवनानै फ्राय बै ओ अनला गोदौबाय थानायाव जोङो होसनबानो अब्लानो जोंनि अनला ओंख्रिया रेडि जायो आरो जानो थाखाय
आरो बायदिसिना बुंनो हाबावगोन दा?
औ नोंथां देलाय सोंलाय
बुंनो हागोन ना नोंथां?
औ दे बुंलाय मा?
जेनेबा सबाय ओंख्रिखौ माबायदि सङो नोंथां?
औ सबाइ सबायाइ ओंख्रियाबो ओ बेबायदिनो जों गिबियाव ओ मानोना एवनानै लायोब्ला जों मोदोमफ्रु जासिनो होननानै माने एवनानै लायो आरो ना ओमफ्राय बयबो बुङो बा गोथाव बो जायो माने मोदोमफ्रु जासिनो एवनानै लायोब्ला ओ एव एवखांनानै जोङो ओ सोमनानै दैयाव बिदिनो बा द घन्टासो सोमनानै दोनब्ला माने मोजां जायो थाब गुरै जानानै ओ फोमोननायाव गोरलै जायो आरो बिदिनो जोङो सोमनानै दोन उनावहाय बोखांनानै सुनानै ओ जोङो खारदैखौ होनानै लोगोसे दै होनानै जोङो बेखौ मोजाङै रुनानै लाबाय ओमफ्राय रुनानै ओमफाय जों बिदिनो ओ दाउ बेदरजों सङोबा जों दाउखौ मोजाङै बाललु संख्रि मस्लाफोर होनानै एवनानै लाबाय उनावहाय बै ओ खारै होनानै जा रुनाय सबाय बे सबयावहा जोङो बै बेदर बेदर होनानै ओ मोजाङै दै होनानै उनावहाय गोदौ होबानो बे ओ सबाय दाउआ माने जानो थाखाय रेडि जायो आरो बेबायदिनो औ नोंथाङाबो खोन्थानो हागोन नामा ओ माबाफोर बिदि
औ खोन्थाजागोन बुंनो हागोन दे बुं
नाफामखौ माबोरै सङो नोंथाङा एसे फोरमायनो होदो
औ नाफामखौ नाखौ फोरानग्रोबाय फार्स्ट दे
औ
नाखौ फोरानखांनानै ओइ बे थास' भुगालि जे होनो
औ औ
बेखौबो फोरानना लानांगौ फोराननानै गासिखौबो फक्स खालामना फोराननानै देयो आरोना बेखौ देनाय जायो उवाल एबा दिंखि औ औ औ जोंना बेबायदि खालामो आरोना
औ बेनो जोंनाव खिन्थु बे थास'खौ जोंनिथिं आं नुनायावहा मानि फोराना आरो ओ फोराना बेखौ डाइरेक्ट ओ गोथां गोथाङैनो हो होना होफानानै देनायखौ जों आं नु दों आरो
अ जोंनिया माने बे थास'खौ फोराननानै माबायोबा माने मोजांसिन जायो आरोना मोनामा एसे बासना फैयोना गोथांबा
औ औ
बेनि थाखाय फोराननाय जायो आरोना
औ
बेखौ देखांनायनि उनाव हासुं हयथ'बा थेमाफोराव सोना दोननो हायो हासुङावनो सोना दोनो ओमफ्राय जेनेबा होथेना दोनो बेखौ बेसेबा गोबाव आलासि बेनि उनाव जालाङो आरो ना बेखौ खौ इसे एसे जानो हायो आरो एनि उनाव
औ औ औ
बेबायदिनो आरो
औ नाफामाथ जोंनि गुबै जाग्रा मुवा जाहैबाय नालाय बर'फोर फोरनि औ बेखौथ गुबुनफोरा जाला ओमफ्राय बिसोरो बानायनोबो रोङा जों बर'फोरालसो बानायनो रोंगौ ओमफ्राय लोगोसे जानायाव जानायाबो जों बर'फ्रालसो जासै
बर'नि साबसिन बेदरा मामोन बर'फोरा जि बेदराव मोनसे जाना मोजां मोनो मा बेदरखौ साब साबसिन मोजां मोनदों जे बर'फोरा
साबसिन बेदर होनोबाथ जों गोदो गोदायनिफ्रायनो जाबोनाय गावनो फिसिनानै ओ नआवनो मोननाय बियो जाहैबाय अमा अमा बेदरानो बयनिख्रुइ जायखिजाया बिथिङावनो जोंनो अमाया गोनां ओ जों बाहायो हाबाफोर बा सोरबा थैनायनि खास खस बेफोर जाब्लाबो जोङो अमाखौ बाहायो लोगोसे जों इसोर सिबिनायावबो जों अमाखौ बुलि होनो ओ होनायाव बाहायो बे बायदि बेबायदि बिनो आरो जानाय जों लोगोसे जों इसोर सिबिनायावबो अमाखौ बाहायो
औ औ
औ
साबसिन मोजांसिन माबा फेभ्रेटआनो जाहैबाय अमा आरो ना
औ औ औ नंगौ औ अमा माने अमा गैयाब्ला ओ अमा बेदर गैयाब्ला जि जायखिजाया माबा मोनसे हमना पार्टिफोर बा पिकनिकफोर जाब्लाबो जों अमा बेदर गैयाब्ला ओ माबा मोनसे थालांनाय आद्रा आद्रा ओ माबा मोनसे दंबावोमोन बादि जों माने गोसोखौ गोजोना आरो आद्रा थानाय मोनो औ
आरोबुंबावनो हागोन ना नोंथां
औ देलाय सोंलाय नोंथां नोंथाङा ओ ओरैनो नोंथांमोननिथिं बेबायदिनो माबा मोनसे ओ आलदा बायदिसिना ओ जाग्रा मा होनगोन बेखौ ओ
मामोन
औ नोंथां औ
नों ओ नोंथांमोनथिं औ औ बे ओ बर'नि गुबै ओ ओंख्रिफोर जायखौ हाग्रायाव नायगिरना मोनो नोंथांमोनथिं ओ मोनो नामा बेफोर मैगंफोरखौ
जेरै फाद्रिलेथा बुङो सिनायो दा फा फाद्रिले था दिंखिया
औ
मैफ्रि
औ
आरो बहुद दं बावो ओइ खुद खुदथ्रा होनो जे
औ औ
औ बेफोरखौबो मोननाय जायो आरो बहुद बायदिसिना
औ नोंसोरथिं आरो बैफोरखौ मोनो नामा बर'नि जायफोर दोरोङारि जा ओ केरादा केरादा बिनि ओमफ्राय ओ ओमफ्राय मा होनोमोन नाथाय ओ
खेराइ दाफिनिया बे ओ थोरि हा हाग्राफ्राव थायो आरोना बे हाजो साइदजा मोनो बेखौ
औ हाजो हाजो खाथियाव बांसिन मोनोना बेखौ
औ औ औ बे मानासफोरजों मोनो बांसिन
जोंनिथिं मोननो माने नुनो थांला बेफोर ओंख्रिफोरखौ जोंनिथिं मोनलानो आरोना ओ माने ओ बांसिन मानसिफ्रा माने मोनलाबो ओमफ्राय लोगोसे बिथिं सिनायनोबो हाला मिथिला
औ मोनो जोंनिजा
औ
जानानै जोबोर मोजां मोनो खेरा दाफिनिखौ
औ औ ओमफाय अन्थाइ बाजाबफोरखौ मोनोना नोंसोरथिं
औ मोनो बेथ' न'आवनो थाखायो जोंनाव
औ बेखौ मा रोखोमै जायो माजों माजों जायो नोंसोर
बेखौ आलुजोंबो जाजायो एवनानै आरो ओ बे बेदरफोरजोंबो जाजायो ब्रयलारफोरजों
औ
साबसिन जायो आरो ना बेखौ होनानै जायोब्ला ब्रयलार
ओम ओम
माबाफोर सोंबावगोन नामा नोंथां
औ औ देलाय नों नोंथा होनलाय माबाफोर माबाफोर मिथिबावो नामा आरो बेबायदि
बर'नि जानाय दोरोङारि जानाय
खारदै खारैखौ मोजां मोनो दा
औ मोनो मोनो औ खारदैखौ मोजां मोनो
अ खारदै खारदैखौ बोरै सङोलाय
खारदै खारै ओ खारदै खा खारै बानायनायखौ सोंदोदा नोंथाङा
औ औ औ नोंथां सोंदों बेखौनो
बेखौ जोङो आलदा आलदा ओ जों बिफांनिफ्रायनो बानायो औ खारदैखौ जों गुबैयै ओ बिफांनिफ्रायनो बानायो बिफां जे ओ सेथियाव जो थालिर बिफांनिफ्राय बांसिन बानायो बा न'आवनो मोनखानाय हिसाबै जों थालिर बिफां आरो थालिरनि मादा औ जों दाननानै ओ दाननानै ओ सान्दुं फोराननानै बियो मोजाङै रानोब्ला जों बेखौ सावनानै ओमफ्राय उनावहाय ओमफ्राय बेखौ दै एसे सारस्रिनानै जों बेखौ ओ लादु खालामनानै दोननानै होयो ओमफ्राय जेब्ला नांगौ जायो अब्ला ओमफ्राय जोङो दै एसे होनानै सरो ओमफ्राय बेजों लोगोसे आरो जोङो सिबिं सिबिंखौबो जों बेबायदिनो ओ बिनि बेगरखौबो ओ आलादा खालामखांनायनि उनाव जोङो औ बिफांखौ मोजां फोराननानै सा खावनानै बेबायदिनो दै होनानै ओ हांगार खौ लादु खालामनानै ओ उनावहाय नांगौ जाब्ला सरो। ओ सरो आरो ओमफाय लोगोसे आरोबाव दंबावो। जोङो बेसर बेसरखौबो जों बे ओ बेसरखौबो जों बेबायदिनो खालामनानै बेनिफ्रायबो जों खारै दिहुनो ओ गोबांसिन जों बे मोनथामनिफ्रायनो दिहुननायखौ नुयो आरो लोगोसे आरो ओ खायफा खायफाया बै औवा बन औवानि हांगारनिफ्रायबो दिहुननानै जायो होननाय खोनादों आरो आं नु फेराखै जों खोनानो मोन्दों आरो।
दों माने औवाजों माबानायखौ। औ
ओनदों आरो औवा मोजा जों बिदिनो ओ औवा मोजांखौ सावनानै जुदि हो हांगार मोजाङै दोननानै बेनिफ्रायनो खारै दिहुन नों होननानै जायो होनदों। होननाय खोनादों आरो
औ
दे होमबा नोंथां दोनथ'नोसै ना औ दे औ औ दे
दे